खोनाबायना
औ नोंथां खोनादों ना
औ दे फंनैसो बिबारनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लाग्रोनोसै
औ औ जोङो बिबार होनोबा गोबां रोखोमनि बिबार मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै ओ गलाब बिबार ओ दाउदै बिबार गोबां रोखोमनि मोनो ओ
उम उम दे खोनादों खोनादोना एगारनो हागोनदांलै हेल' खोनादोंना नोंथांआ